नोंथांङा खोना
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
दा आङो नै ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ अब्ला दे जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनि।
औ नोंथां।
औ टपिक टपिकआनो जाहैबाय ओ बांग्रिंखौ लानानै सावरायनोसै नङा होनबा नोंथां?
औ जायो नोंथां।
औ ओ अब्ला बांग्रिं मावोब्ला जोंहा जों माबायदि सेफटि थानांगौब्ला जोङो बांग्रिङा मानि थाखाय मावो। नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
औ जायो नोंथां। जेनेबा बांग्रिं होनोबा थ' जोङो माबा मिथिंगायारि जा थाय होननानैसो मिथियो नालाय जेनेबा मिथिंगानि मिथिंगारि फ्रायसो जायो नालाय बे बांग्रिं होनना बुङोब्ला। जेनेबा बिदिनो बिफां लाइफां बिफां लाइफां खमायलांनाय एबा बांद्राय मा होनो बांद्राय हा सिंनिफ्राय बिदिनो मा होनो ओ मा होनो खैला बिदिनो बायदिसिना माबा मुवा दिरुननाय आरोना जेनेबा मा होनो बिदिनो थाव दिरुननाय बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो हा जावनाय बेफोरनिफ्राय सोमजियो आरोना बे सिङाव जेनेबा हा फ्रा खंख्ला जायोबा बेफोरनिनो बांग्रिं सोमजियो आरोना नोंथां जुदि जोङो बेबादि बांग्रि मावोबा आरोना जोङो गोदो लेखायाव मोन आरोना लेखा फरायनाय समाव जेनेबा बांग्रिमफोर मावबा बिदिनो मा होनो बबेबा डेक्सफ्रा एबा बे्रेन्सफ्रा बिनि सिङाव मा होनो बेनि डेक्स बा ब्रिजनि आथिं हमनानै बिनि सिङाव हमथाना थानांगौ बेबादि होनना बुंदो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बाग्रिंनि माबोथ' इसिबां बिदि मिथिया आंबो मिथिना माने मोनफेराखै नालाय बिदिनो मावबाबो जों थनो एसे एनैल'सो मावो जाहैबाय नालाय जेनेबा बेलेग फ्रावथ' मावो मावनाया बिदिनो गिदिर गिदिरनो बिदिनो न' बां बायलायलायनाय मावो आरो आरोनाोंथां ओमफ्राय जेनेबा जोंनि बेयावथ' इसिबां बिदि मावा आरोना दाथ' आरो नै जोंनिजोंं बांग्रिं मावनायखौ एसे खम नुनो मोनदों आरोोना सिगांनि समावथ' बिदिनो गोबां गोसा गोसा था बांग्रिं मावबाय थायोमोन आरोना दाथ' जोंथिं मावबावो माने बिदिनो सम सम बिदिनो दसे दसे एसे एसेल' मावो आरोना माने इसिबां गोसो थाबो मावला आरोना माने सिगांनि समावथ' जों मा होनो जेरै नेपाल नेपाल जायगााना मा होनो बेयाव खनसे जोबोद गिदिर बांग्रि मावखांबायना जेराव गोबां मानसिफोरा जिउ गोमानांगौ जादोंमोन आरोना माने बिदिनो बांग्रि मुगायाबो गोसा मावनानै न' बां बायनानै माने गोबां मानसियानो जिउ गोोमानांग गोनां जादोंमोन आरोना। बेबादि ओमफ्राय जोंनियावथ' बेबादि इसिबां गिदिर जाया आरो जानायालाय। अब्लाबो माने एसे एसे एनै मावब्लाबो जोङो जेबो जाया होननानै माने ओरैनो जानला मानला थाजाया आरोना नोंथां माने माल माब्लाबा समाव मा जागोन रावबो बुंनो हाया नालाय बेबो मिथिंगायारि जाथायसो जाहैबाय नालाय बेनिखायनो एसे एनै मावब्लाबो जोङो मोनसे मानो सेफ जायगा एबा जेबो मानो ओ बायथाव जायगा एबा न'फोरनि सिङाव थानाङा आरोना नोंथां आरो जुदि न' फाव बिदिनो टेबोलफोर दङबा बिदिनो मा होनो सियारफोर दंबा बेफोरनि सिङाव थानांगौ आरो ना नोंथां जुदि न'फ्रा बायबाय बायोबाबो ना नोंथां जोङो माने फोर बायबाय बबाबो गोलैसिन बबाबो जेनेबा दडेक्सफ्राव बेन्सफ्राव नांथाना थायो आरो जेनेबा सिदाय जोंनाव नाङा आरोोना नोंथां माने आंथ' बारा इसिबां मिथिया आरोना नोंथाङानो एसे फोरमायबावना होदो खोमा बेनिखो साबसिन
ओ
आंबो इसिबां बारा मोजां मिथिया नोंथां आं जिखिनि मिथियो बेखौनो फोरमायना होनसै नोंथां
औ दे नोंथां।
औ नोंथाङा दि दहायनो बुंलांखाबाय जे बांग्रिङा म बोरैहाय मावो बा मानि थाखाय मावो औ बेवहाय जोंहा बांग्रिंङाथ' बि बेफोरबायदिनो खैला जावनाय माबा जावनाय नोंथाङानो दहाय बुंलांखाबाय नङा होमबा
औ नोंथां
औ बिदिनो जोंहा बां रिङा बिदिनो गेस जाना थानायनि थाखाय मावो नङा होनबा नोंथां? हा सिङावहाय जावहाय
औ जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनावहाय जोंनिया माने बिदिनो दाखोर दाला गारनाय बायदिसिना बेफोर बायदिनि थाखायनोथ' जोंनिया हायो आबहावा गुबुंले जानायजों जोंहा हाफोराबो बिस जानानाय थायो नङा होमबा बेफोरावहाय आरो जोंनिया हाफोरा गेस जाना थायो बिनि जाउनावहाय जोंनिया बांग्रिङाहाय मावनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दहायनो फोरमायलांखाबाय बांग्रों मावबा गावखौ माबायदि सेफ खिथियाव लाखिनांगौ नङा होनोमबा
औ नोंथां।
औ आरांगा सिङाव थानांगौ बा जोङो टेबोल बा जोङो बिसना सिंफोरावहायो जोङो हमथाना थानांगौ होननानै ओ बेबायदिनो थानांगौ आरोोना बांग्रि मावोब्ला आरो जोङो हानाय हानाय मानि जोङो लांदां जायगायावहाय थाहैनो नाजानांगौ नङा होनबा बांग्रि जोङो जिरायनानै थानांगौ।
औ नोंथां औ नोंथां।
बिदिनो गसंनानै थायोबा जोंना हायादि मावग्लुंजोबखायो नङा होनबा बेवहाय जोङो गोलैला बे माने जखम जानो हागौ आरो गोलैयोबा नङा होनबा
औ औ नोंथां।
बेनिखायनो जोङो बांग्रिं मावोब्ला जोङो
लांदां जायगायावहाय थानानै जोङो जिरायनानै थानांगौ नङा होनोमबा
औ नोंथां।
औ बिनिफ्राय जोङो न' सिं बायदिसिना बिसिनाफोराव थायोब्ला नोंथाङा दहाय बुंलांखाबाय बिसिना सिंबा आरांगा बा टेबोल बेफोरनि सिङाव थानांगौ होननानै बिदिनो थानानै माने गाव गावखौहाय सेफटि लाखिनांगौ आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि जायगायावथ' बारा एसे एसेबां बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जोङो बांग्रि मावनायखौ नुनो मोना नाथाय गुबुन जायगाफोरावहाय जोङो आथिखालावहाय इन्टारनेट इन्टारनेट जुग नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेयावहाय जोङो मबाइल बा टिभि बेफोरबायदियावहायो जोङो निउसफोर नुयो बा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबोथ' ओ मबाइल थानाय हिसाबै बयबो हगारनायखौ जोङो नुनो मोनो फेसबुक खुलिबानो नङा होनबा नोंथां इन्स्टा खुलिबानो बा इउटुब
जोङो बेयावहाय नुनो मोनो ओ बेलेग बेलेग जायगायावहाय जोंना सेभेन पयन्ट ओइट पयट बेफोरबायदि बांग्रि मावनाय खौ जोङो नुनो मोनो नङा होनमबा
औ नंगौ नोंथां।
औ जायनि जाउनावहाय जोङो हा गावस्रानाय बा ओ बिल्डिं गुग्रोबनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो सुबुंफोरनि न'फोरजों होसिनजानानै जिउनि खहा जानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय नङा होबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो माने गोबां माने ओ दुखुनांथाव माने बिसफोरनि बिसोरनि माने बांग्रि मावनानै बेफोरबायदि जानायखौ नुयोब्ला जोंना गोसोफोराबो गोजोना नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो जोंनि जायगायावसो बेफोरबायदि मावा नाथाय मावो मावबाबो दसि दसि मावनानै माने माबालाङो आरोना आरो जोंना मोनसे फोथायनाय दं नङा होनबा नोंथां गामि एरियायावहाय बांग्रि बांग्रिंफोर मावनाय जेनेबा दाउफोर गनाय दङब्ला बा दैनाय दङ बेफोरो माने बांग्रिफोर मावोब्ला गला जायो बेफोरबायदि होननाय मोनसे फोथायनाय दं नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिखौ आङो खोनानो मोनदों आरो नोंथाङालाय खोनानो मोनफेराखै नामा?
मोननायालाय बिदिनो गोदो गोदायनि आबौ आबैनिफ्राय खोनानो मोनदों आरो एसे एनै जेनेबा बिदिनो बांग्रिंफोर मावोबा बिदिनो अबेबा दाउफोर बिदैफोर दैदोंबा गला जायो मायो होननाय बेबायदि खोनादों आरोना नोंथां एसे एनै ओइ गोदोनि आबौ आबैमोननिफ्राय
औ ओम अब्ला नोंथांमोननि ए न'खराव बेफोरबायदि जाथाया जाफेरदों नामा?
जानायाथ' आं नुनायाव नुथ'थाराखै जोंहा माने इसिबां दाउबो फिया नालाय ओंखायनो माने नुवाखै आरो ना नोंथां।
औ
माने गुबुननिफ्रायलाय खोनानो मोनदों आरो आर ना माने बांग्रिं मावनायखाय दाउआ गला जाबाय माबाय बेबायदि खोनानो मोनदों आरोना न' खाथि खाथि फोरनिफ्रायलाय आंलाय न'आवलाय नुवाखै खै आरोना नुनायाव जाया माने दाउबो फिया नालाय इसिबांनो बेनिखायनो नुनायबो जायाखै। मालायनिफ्रायलाय खोनादों आरो गुबुनफोरनिफ्रायलाय।
औ
नोंथाङालाय नुफेरबाय नामा जेनेबा?
आंबो नुफेराखै नोंथां नाथाय खोनानो मोनदों आरो ना।
एओ
औ बेनिफ्राय नोंथाङा दहायो बुंलांबावदोंमोन जे ने फालावहाय मोनसे बांग्रि गिदिर मावदों होननानै नङा होनबा बेथ' बारा गोबाव जायाखै नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां
ओफायो जोङो माबाखौहायो मन्दिर मन्दिर ग्रुबनाय बेफोरबायदि नुदों बा बिसोरनि ओ बुद्धिस फोराहायो जखम जानाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो माने जोंनि जायगायावसो जाया गुबुन जायगायावहाय माने गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर बांग्रि मावनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा माबाफोर बांग्रिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंबावनो सानदों नामा?
फंनैसो माने आं नोंथांनावसो माने सोंनो सानदोंमोन आरो ना माने जेनेबा आरोना बे बांग्रिंखौ माने होबथानो थाखाय माने होबथानोथ' हाया जाहैबाय जोङो जेनेबा एसे एसे खमायहोनो हाबाय बनि थाखाय बेनि थाखाय जोङो मा मा राहा लामा लायोबा जेनेबा मा मा खालामोबा जोङो माने बेफोर बांग्रि मावनाय मिथिंगायारि जाथायफोर जानायफोरखौ माने खमाय होनोनो हागोन आरो ना नोंथां। बेफोरनि सोमोन्दैसो बुंनो हागोन नामा?
औ खमाय होनोनो हानाय माने जोङो बेखौथ' जोङो मावनाङाबो होननानै जोङो बादा होनो हाला नङा होनबा नोंथे। नोंथां बियो मोनसे मिथिंगायारि जाथाय नङा होनोमा?
औ।
जायनि जाउनावहाय जोङो जेनेबा दाखोर दाला बेफोरबायदि लेथ्रा आबहावाफोरनि थाख फायसो जायो नङा होनबा नोंथां बियो गाज्रि गेस ओंखारनायसो जायो नङा होनबा बियो नोंथां? बिनिखायनो बिफां लाइफांफोरखौनो गायनांगोनखौनो होननांगौ। गोन आङो जाबोर जाथोरफोरखौ जानला मानला गारा जे जोङो ओ मिथिंगाखौ जोङो मोजाङै लाखियो बा जोथोनै लाखियो बेफोरबायदिबा एसे खम जागोन नामा नोंथां। आं बेखौनो सानो आरोना।
औ। जेनेबा माने हा सिंनिफ्राय बिदिनो थाव दिरुननाय बिदिनो खैला जावनाय बेफोरनि बिबांखौ एसे खमायनांगोन आरो ना नोंथां।
औ औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै औ।
औ दे नोंथां।
अब्ल औ जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां दे होमबा नोंथां नोंथांजों बांग्रिंनि सोमोन्दै सावरायनो मोनना गोजोननाय थाबाय। आरो बिनि सोमोन्दै माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो मोननानै।
औ दे होमबा नोंथां ना।
औ दे नोंथां।